ओ खोनादों ना
औ खोनादों
खोनदों ओ दायो होमबा जोङो बर'फोरनि संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै ना
औ
ओम गिबियावनो बर'फोरनि मा मा ओंख्रि मिथियो
ओरैनो अनला ओंख्रि आरो नारजि नारजि दोलो
मैथा ना अनला दाउ ना बेफोरनो ओरैनो अनला ओंख्रि खौ बरफ्रा माबायदि संनाय जायो मिथियोना?
अनला इनख्रिखौ
ओ
अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो जखा बायदि दै लानानै अरद अरदाब अरदाबाव अर माबा
ओ अन गुन्दैफोर देना लाग्रोनानै ना?
औ दैगु गु-गु दै गुदुं खालामनानै फुदुंना लाग्रोयो बेनि उनाव
ओ ओ
अनलाखौथ गोबां गोबां रोखोमनि जानो हायोना? नारजि अनला अनला दाउ अनला ना मैगंफोरजोंबो
उम
ओमफ्राय बिदिनो गोबां सबाय साम ओरैनो आरो मा मा? मिथिगौ।
ओरैनो नारजि दोलोबो संनो हायो‌।
ओ बुंनो हागोन ना? बोरै बोरै बानायो?
औ गिबियाव जोङो जखा बायदि फोराननानै जोथोन ला जोथ न खालामनानै दोननाय जायो औ बिनि उनाव नारजि दोननाय जायगाखो दिहुना मोजाङै बिजिरनानै नायनानै। बाल्थिं एबा रोखोमनि आयजेंआव रूनाय बायद दियै हरसे सोमना दोननाय जायो।
औ औ
मोनाबिलियाव सोमना दोन्नाय नारजिखौ अखानायै फुङाव मोजाङै सुनानै। सोमना लाग्रोयो लाग्रोनाय जायो। थौ एबा ओंख्रि दोआव लानानै अरदाबाव जाननानै खारदै होनानै एव-एवनो नांगौ।
ओ ओओ जोंनि बरफोरनि गुदि आरोना दोरोङारि
औ औ
गोदायनिफ्रायनो
ओम बेबायदिनो दान्दिसे सम एवनानै जखा बायदियै दै होनानै रुनानै लानांगौ आरो